अ खुलुमबाय नोंथां
आंबो नोंथांनो गोजोन मोनाबिलासिनि गाहाम हामलायनायखौ सासे हरफिननाय जाबाय नोंथां। औ नोंथां आ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? अ नंगौ नामा नोंथां? औ औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि जिउआ औ जोंनि जिउआ निउस निउस पेपार एबा रादाब बिलाइ आरो सल'माफोरा सल'माफोरखौ फरायनायनि गोनांथि मानो दंङ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां बिदिब्ला आंङो नोंथांनो फोरमायनोसै जोंङो सानफ्रोमबोनि जिउाव सलमा आरो रादाब बिलाइ फरायनाया जोंनि सुबुंखौ सुबुंनि मेलेमाव माबोरै गोहोम खोख्लैयो बिदिब्ला नोंथां ना जागायनोसेै खौरां बिलाइ बुङोब्लाथ जोंहा मिथिखायो सानफ्रामबो खारनाय एबा निउस पेपार सानफ्रामबोनि जोंनि ब बबे जायगायाव मा जादों बबे जायगायाव मा जायाखै सोर मा खालामनो ना नागिरदों बेफोरनि खौरां होफैयो आरो जोंनो खौरां बिलाइया। रादाब आरो सलमाफोरा जाबाय सोरबा सासे लिर गिरिया गावनि सान्थौखौ लिरनानै दोननाय मोनसे बिजाब बे सलमायाव बै सल लिरगिरिनि एबा सलमा लिरगिरिनि गोबां रोखोमनि सानस्रि गुन बिहोमाफोर थायो आरो आखु लानानै। बेखौ जोंङो फरायोब्ला बिनिफ्राय जोंहा गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो। आरो जोंनि साननायाबो गोजौनिफ्राय गोजौ जालांङो। बिदिब्ला आं सिगांङावनो नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै खौरां बिलाइनि फ्राय जोंहा खौरां बिलाइ फरायोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा दंङ
खौरां बिलाइ फरायनायजों जोंहा गोबां गियानफोर मोननो हायो जेरै खौरां बिलाइ फरायनाया जोंनि सोदोब बिहुं आरो रावनि रोंगौथिफोरखौ जौगाहोयो आरो नोंथां। बे खौरां खौरां बिलाइ फरायोब्ला मा जायो जोंनि सोदोब गोदान गोदान जोंहा सोदोबफोर मिथियो अबेबा नुफेरिखौ नुफेरि खोनाफेरि बेफोरखौ जोंहा मिथियो। बेबायदिनो जोंहा खौरां बेबायदि सोदोब बिहुं मिथियोब्ला जोंहा जोंनि आन्जादाव एबा कम्पिटिसन एगजाम जायखौ बुंङो सान थाखाय एजाम बेफोरो खामानियाव बेफोर फरिखायाव जोंहा गोबां मदद होयो बेवहाय बायदि रोखोमनि गोदान गोदान सोदोब बिजों सोनाय जायो आरो नोंथां बेयावनो जोंनि मा होनो फरे
आरो बेबायदिनो जोंनि खौरां बिलाइयाव सानफ्रोमबोनि
मोगा मोगि माखासे जेंनाफोर थायो बे जेंनाखौ मोगा मोगिफोरखौ सुस्रांनाय बेबायदिखौ फरायोब्लाबो जोंहा सान्थौआ गोथौ जालांङो बुंनो थांङोब्ला जेरै मोनसे बिदिनो
दंफां गैयाब्ला जों जों थांना थानो हाया नाथाय जोंहा दंफांखौ गायनानैल' जानाय नङा जोंनो दंफांखौ । माब्लाबा माब्लाबा नांगौबो जायो मानो नांगौ होनोब्ला जोंहा दंफांखौ । बेजों जोंहा बन । बायन बन बानायनायाव नांगौ जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा मा खालामनांगौ बिसिना । बोल सियार बायदि रोखोमनि हाबायाव हाबा हुखायाव जोंहा बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा दंफां गायथारनो मोना दानफायथारनो मोना होननायाबो जों । जों नामा गाज्रि जोंनो दंफां गैयाब्लानो जों थांनो थानो हाया गिबियावनोथ' जोंनो अक्सिजेन होयो बेथ' नंगौ नाथाय जोंनि साम । सानफ्रामबोनि जिउआव मा जोंहा दंफां लाइफां खौबो दानफायनांगौ जायो सम सम बेबायदिनो जोंहा माबा मोनसे समानथाय महरै बा बेलेन्स महरै दंफांखौ गायनायजों लोगोसे जोङो दानफाय लांनांगौबो जायो आरो नोंथां ।
बे खौरां बिलाइफ्रा एबा रादाब बिलाइफ्रा जों सुबुं माहारिनो होनाय जायो आरो नोंथां । आरो जों माखासे बुंनो थाङोब्ला जेरै खौरां बिलाइनि गेजेरजों नोंथां जेरै जोंनि जोंनि हादर एबा हादरमा एबा सारा दुनियाव एबा । बुहुमावनो सानफ्रामबो मा मा जादों मा मा जायाखै बेखौनो जोङो । मोनथिजोबनो हायो आरो नोंथां न'आव जिराय जिरायनो जेरै बिदिन्थि हिसाबै बुंबावनो । सै दा सोलिबाय थानाय जोंहा दावहा । दावहाया आरो बांग्रिं जेरै दा बांग्रिंआ मावदों बेनिजुला होननाय कान्ट्रियाव एबा हादराव बेवहाय बिसेबां गोहोम गोख्लैदों बांग्रि मावनानै
आरो बे हादरखौ सोर सोर
हादरा मदद हैदों मा मा मदद हैदों ।
गनि जाथ आार
खौरां बिलाइ एबा रादाब बिलाइनि गेजेरजोंनो जोंहा मिथिजोबनो हायो आरो जोंहा । बुंनो थाङोब्ला बिगियान बिगियाना दिनै जोंहा बेसिबां जौगाखो बिगियान जौग बिगियान जौ जौगानाय लोगो लोगो मा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआबो गोरलै जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला मेडिकेल साइन्स एबा सावस्रिफोरनि बिगियान जोंहा बेबायदिनो केन्सार बेमार बेफोरखौ फाहामनो हालां एदस बेमार बेफोरखौनि लासै लासै मुलिफोर दिहुननो दिहुनलांनो हाबाय जोंहा गोदो गियान गैयि समाव जोंहा बेफोरनि बारै जेबो मोनथियामोन नाथाय दा गोजौ जौगाखां जौगाखां हादरफ्राव । बेफोरनि मुलि एबा फाहामथायनि राहाफ्राबो जाबाय जों बेफोरखौ मोनदों खौरां बिलाइनि गेजेरजोंनो मोन्दों नोंथां
अथ
अबेबे जायगायाव नोंहा थाङोब्ला बेफार फालांगिया मोजां जागोन । माबोरै खालामनो आरो बेबायदिनो दंबावो बेफार फालांगियाव । बेसेबां मुलाम्फा जागोन एबा बुंनो हायो नोंथाङा जेरै सेयार मार्केट होननाय जायो जोंनि कान्ट्रिनि
बेफोर जबायाजानो
बेसेना बोरै बारायदों ना खमायदों माबोरै गोहोम खोख्लैदों जोंनो मा बेफोरखौ जोङो खौरां लाइनि गेजेरजोंनो मोननाय जायो आरो खौरां लाइयाव सम सम नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौबो देखायनो हायो नों नोंथां जेरै नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ । नोंथाङा खौरां लाइनि गेजेरजों हरनो हागोन आरो नोंथाङा नों मा होनो माखासे खन्थाइ रायथाइ ।
गासै जोंनियावनो हसाबसाबनो हायो आरो थां। औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङाबो माबा फोरमायनो सानदोंमोन नामा आंनो
आं नोथां नों थाङाबो बुंदों खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ मिनथियै खोथाफोरखौ मिनथिनो हायो। एबा गुबुन गोजान गोजान एबा गुबुन हादराव जानाय जाथाय एबा खैफोदफोरखौ रादाब बिलाइनि गेजेरजों मोनथिनो हायो होनना बुंदों बियो थारैनो नंगौ नोंथां सैथो औ जायनि थाखाय जोंबो ओ बेनि गेजेरजोंनो जोंबो सम सम रादाब बिलाइफोरखौ फरायनानै जों नुनो मोनो आरो फरायोब्ला ओ उम जेरै जोङो नोंथाङा बुं दाखाल दाखालिबावै फैनि जुलाइयाव ओ बांग्रिं जानानै एबा बांग्रिं फैनानै गोबां खहा जादों सुबुं-सुबुंफोर थैदों होननानै नंगौ बियो थारैनो आंबो रादाब बिलाइयाव नुदो नुनो मोनदों बेखौ दाखालि आ बियो थारैनो सैथो आरो बेबायदिनो जों मा ओ रादाब बिलाइनि गेजेरजों जोङो आरो मा मोननो हायो जोङो जेरै सल' सल'मा इफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै आरटिकेल होनना बुङो जोङो बेफोरखौबो जोङो रादाब बिलाइयाव नुनो मोनो। बेफोर बेफोराव जोङो मा होनो ओ बे जों फरायबाय थानाय एबा लाइमोन फरायग्रा फरायग्रा सुबुंफोरनि मा होनो बिथांमोना फरायोब्ला बेहाय मा होनो गोबां आरटिकेल फोरनिफ्राय गोबां खोथा मिथिना मोनो आरो बे आर्टिकेलफोरानो मा लाबा मालाबा उम सायख' आनजादफोरावो फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जों रादाब बिलाइयाखौ जोङो फरायनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां बेखायनो जोङो रादाब बिलाइ फरायनांगौ आरो नोंथाङा बुंदों दा बे ओ बिलाइनि गेजेरजों ओ गोबां सल' सल'मा खन्थाइ फोसावना हायो होनना बुंदों बेयो थारैनो सैथो सि मोनसे समाव जोंनावबो मा होनो बर'फोरनि मोनसे रादाब बिलाइ दंमोन बे जाबाय सानसे आ इखं इखं मोनसे दं आरो सानसेयारि बड'साबो दङ नै औ दाबो बे सानसेयारि बड'साया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो बिखौ क'क्राझार ओ टाउन बरमा टाउन मुसलपुर टाउन बेफोरबायदिनो अदालगुरि टाउन बेफोरबादियाव बांसिन नुनो मोनो गोदो नुनो मोनदोंमोन जों गामि गामि ओनसोलावबो बेफोर दा बिलेगा थांनाय नाथाय दा ओ गो जोंनि सुबुंफोरा बिफोरखौ ओ जोंनि बर' रादाबखौ फरानो फरायनो खम खालामनायनि जाहोननाव बेफोर गामि ओनसोलाव नुनो मोनला बेफोरखौ दा टाउन ओनसोलफोराव नुनो मोनो आरो टाउन ओनसोलनि ओ लाइब्रि एबा बिजाब गलाफोराव बेफोरावबो जों नुनो मोनो आरो बे रादाब बिलाइफोरखौ ओ आंबो गोसो जायो सम सम ओ नुयबा फरायनो बेफोराव गोबां मोजां मोजां आं आरथिखेल रादाब बिलाइ ओ जेरै ओ निउस एबा निउसफोरखौ जोङो मोननो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव जानाय जोंनि हालामाव मा जादों मा जाया गासैखौ बेखायनो जोबोद गोनांथारा आर' बेखौ फरायनाया आरो जों बेनि गेजेरजों मा नु नुनो मोनबावो सानसे यारि खौरांनि रादाब बिलाइयाव ओ जोंनि बर' थुनलाइनि थुनलायगिरि एबा लिरगिरि बिथांमोना लिरनानै मोजां मोननाय गावसोरनि खन्थाइफोरखौ बे रादाब बिलाइनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोनो। आरो ओ गाव-गावनि सल' इफोरखौबो बे रादाब बिलाइनि गेजेरजोंनो फोसावनायखौ नुनो मोनो आर' नङा होमबा नोथां औ नोंथां आरो ओ बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगोनो मा रादाब बिलाइफोरनि अनगायैबो जों माखो मोनो ओ ओ ससियेल मिडिया एबा मोखां बिजाब होनो बेवहाय बेवहायबो जोङो गोबां खन्थाइफोर ओ फरायनो मोनो गोबां निउसफोर फरायनो मोनो आरो बेनि गेजेरजोंनो बेनिखायनो मा जोंनि जिउआव बेफोरबायदि बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे ओ निउस फेपार एबा रादाब बिलाइ खौरां बिलाइफोरा फरायनाया गोनांथार आर' ए मोजां बेफोरखौ फरायनांगौ उम बेनिखायनो ओ जों बे गेजेरजों मा होनो ओ खन्थाइ रायथाइफोरखौबो मोनो बेनिफाय ओ सोर बबाव मा जादों मा जायाखै बेफोरनि रादाब बिलाइफोरखौबो जोङो बेनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो मोनथिना मोनो ओ थिग बेबायदिनो जोंनि आसामाव गोबां रादाब बिलाइ दोङो जेरै असमियाफोरनि ओ अग्रदुत प्रतिदिन इनिफाय इंराजिनि मोनसे ओंखारो बेबो जो बोद मोजां टाइम्स अफ ओ आसाम त्रिबुन आरो टाइम्स अफ इण्डिया होननायबो ओंखारो जोंनि आसामावबो दोङ बे बेफोरखो नुनो मोनो बेफोराव मोजां मोजां ओ रादाब एबा खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो आरो मोजां मोजां गियानफोरखौबो मोननाय जायो बिनि गेजेरजों जेरै जों आसाम त्रिबुननिफ्राय गोबां आर्टि-आर्टिकोलफोरखौ फरायनानै जोङो मोनो आरो बेहाय मोजां मोजां आर्टिकोलफोरखो फोसावो मोजां मोजां लिरगिरि बिथांमोना थुनलाइगिरि बिथांमोना एबा गोदान ओ गेदेर गेदेर सुबुंफोरा मोजां मोजां आर्टिकोल जेरै ओ बिफोराव ओ मा होनो स्ट'रि मोनो जोङो बेनिफाय हो ग्रामारफोरखौबो जों बेवहायनो मोनो ओमफाय फेजेसफोरखौबो जों बेयाव फरायना मोनो आरो आर्टिकोल ओ सम लायो सम बे ओ सप्तासेयाव खेबसे खेबसे जों इफोरबायदिनो फरायना मोनो आसाम त्रिबुनावबो ओमफाय असमिया प्रतिदिनफोराव जोङो साखरिनि ओ मा मा होनो फोसावलाय बेफोरखौ जोङो मोनो औ साख्रिनि फोसावलायफोरा जोंनि थाखायथ' जोबोद गोनांथार बेखायनो जोङो रादाब बिलाइफोराव बांसिन मोजांसिन मोनो आरो जों दा ओ इन्टारनेटफोरावबो जोङो गोबां खम मोनबावोसो बेफोरखौ खायफा खायफा रादाब बिलाइआ थोंजोङै फोसावो जेरै अफलाइनि एसे मा होनो खमफिनिथाइ खमफिनिफोर एबा ओ अ मा होनो बेखौ ओ प्राइभेट कम्पेनि आरो बेफोरो ओ बेफोरनिफ्रायबो जोङो बेफोरनि फोसावलायखौ जों बांसिन दा रादाब बिलाइयाव मोनो आरो उम गावारि फसंथानफोरनि माबाफोर भेकेन्सि एबा जबफोरनि ओ ओंखारोब्ला बेफोराव जोङो बांसिन फोसावनायखौ नुनो मोनो रादाब बिलायाव नाथाइ जोङो मालाबा इन्टारनेटफोराव मोना